हेलौ
औ गोजोन फुंबिलि फंबाय। औ दे अब्ला जोंङो मानि सायाव रायज लायनि
ओ आबादनि सायाव रायलायनोसै। आबादनि सोमोन्दै आरो बायदि बायदि
औ नोंथाङा मा आबादखौ मोजां मोनो नोंथांमोननिथिं मा आबादा बांसिन मावजायो?
जोंनिथिंथ' मा होनो माइ आबाद जायो आरो गयबो आबाद मावो आरो सोरबा सोरबि पथल आबाद ओ थालिर आबाद थास' आबाद बायदि बायदि
औ औ जोंनिथिंबो माइ आबादखौ गोबाङैनो मावो नाथाय मा जायो होमब्ला खरसासो बांसिन जायो आरो गोबां समावनो। आबादखौथ' मावो नाथाय ओम माने सिगांनिफ्रायनो मावबाय थानायखाय - दासिमबो बे खोनो मावबाय थायो। नाथाय मोनफिननाया एसे खम मोनफिनो आरो नाथाय गुबुन आबादखौ जोङो गो जेरै- गोरान खेथिफोरखौ नायनो थाङोब्ला जेरै - खाम आबाद बा लावफोर खिथ थि खालामब्ला बेफोरखौ जोङो नायनो थाख ङोब्ला खरसा खम जायो। नाथाय जोङो मोनफिननाया एसे गोबाङैनो मोनफिननाय बायदि मोनो आरो आङो।
औ
ओम नोंथांनि बायदिब्लालाय माबाय दि
आंनि बायदिब्ला बेखौबो गायाब्लाबो जाया बेखौबो गायाब्लाबो जाया नोंनि नों नोंनि सायाव डिसिसन लानायनि सायाव नोंथांनि हिसाबै जेनेबा माबेखौ मोजां मोनो नोंथाङा माबेया माबेनि थाखाय माबेया गोनांसिन बेयो गावनि सायाव जायो आरो
औ औ आरो गायाबाबो जाया आरो जेदि बे आबादारिफ्रा माइखो गायालासिनो थागोन अब्ला दामफोराबो गोबां बारिगोन होननानै आं सानो आरो। बेबो बेब बो ओ ओम नाथाय जों बयबो गायनाय खाय माने दायो जों गोबां खमावनो जोङो मोनदों आरो थांनान थानो हादों। मानोना जोंनिया बर'फोराथ ओ गुबुनफोरबायदि फिथाइ सामथाइ जानानै थांना थाया। रुटि जानानै थांना थाया माइदोंनो थांना थायो। बिनि थाखायनो गायनायाबो मोजां। आरोम आं सानो गायब्लाबो एसे साइन्टिफिकेलि जों गायनो नांगौ दां होननानै आं सान सानो आरो जाहाथे जों आबादखौ बुरजासिन मोनो।
औ
औ नों नोंथांमोनहालाय मा मा आबाद खालामो?
जोङो दा आबाद मावो ओ मा होनो माइ आबाद खालामो। ओमफ्राय बिदिनो गय आबाद बे फां फुलि बायदिसिना बि दि गायो।
ओ जोबोर मोजां अब्ला अ अ अ। अब्ला गयफोरखौथ' मोनो होमबालाय मोजाङैनो।
औ
ओम दामफोर थाब्ला।
औ
उम आरो मेसें बोथोरावलाय मा आबादथो बांसिन मावो नोंथांमोननिथिं?
जोंनिथिंहाय मेसें बोथोरावहाय जोङो मा होनो बेसर आबादखो बांसिन मावनाय जायो। बेसर
लकेल बे बेसर आबादखौ मावनानै जों थाव दिहुननो हाब्ला मोजांसिन जागोन जायोदां बायदि मोनो आं। बेखौ नोंथांमोना डाइरेक्टलि फानो ना ना बेखौ थाव बानायनानै फानो?
जानो थाखाय खालामो सोरबा सोरबि न'याव जानो थाखाय खालामो सोरबा फाननो थाखा थाखाय खालामो ओरै आरोखि औ।
बेखो मेगं जानायनि थाखाय गायोना ना बै थाव बानायनाय बेगर बानायनायनि थाखाय बेसरखो गायनाय जायो?
अ अ अ अ। आतसा उम मोजाङानो बेबायदिब्ला।
औ
औ आरो नोंथांमोननिथिं जुखामफोर आबाद खालामो ना खालामा?
दाथ' जोंनिथिं गोबां नुनो मोना। ओरै इसिबां माने गोबां नुनो मोना
औ
बोसोरसे बोसोर जुुनायनि आगोल गोबां दंमोन जुखाम आबाद बानायनाय दाना एसे खम जाबाय। नुनो मोनला एसे खम जालांबाय
बेबायदिब्ला नोंथांमोननिथिं गय आबाद आरो माइ आबाद बियो बांसिन बि सोलियो आरो न' आं सानो। गय आबादाव बांसिन मोनोदां होननानै।
औ
औ आरो बे गय आबादा खोनसे गायना दोनबानो मोनबाय थायो बेखो। उम। बोसोर बोसोर थाबाय थायो।
औ
औ औ ओमफ्राय साहाफोर गायो नामा नोंथांमोनथिं?
जोंनिथिं साहा गायनाय जाया।
औ औ आदसा अब्ला माइयानोल' जाहैबाय मेनलि। औ ओं गोजां बोथोराव बेसर। आदसा मो-मोजाङानो बिदिब्ला फंबायालाय मा डिस्ट्रिकनिथो?
खोनायासै नोंथां।
ओ ओं फंबायालाय मा डिस्ट्रिकनिथो होन्दों।
खोनायासै नोंथां औ।
खोनाबाय ना? जानो हागौ आंनिया नेटआ एसे स्ल' दां
नोंथां ना नेद दा मोजाङै नाङाखै नोंथां
औ जानो हागौ बेबायदिनो फंबायलाय मा डिस्ट्रिक्निथो?
हेल हेल औ खोनाबाय
अओ आंनिया नेटआ एसे मालाबा मालाबा प्रब्लेम होबाय थायो। फंबायलाय मा डिस्ट्रिक्टनिथो?
हेलौ
हेल खोनाबाय ना?
नोंथा ना नेद दा मोजाङैनो नाङाखै इसे नेद नांनाय जायगायाव थाहोयदो
दालाय खोनाबाय नामा?
हेलौ
हेल खोनाबायना?
औ एसे एसे खोनादों
औ आतसा
दहाय बबे जायगायाव दंमोन? नोंथाङा
नोंथाङा आगोल बबे जायगायाव दंमोन नेट नांनाय जायगायाव बबे जायगायाव थानानैहाय नेट मोजां नांदों
माने आङो रुम सिङाव दङमोन नालाय जोंनाथिं जोंनिथिं कारेन्ट थांबोब्ला माने नेटआ नाङा आरो दा कारेन्ट थांना फैबा हेल खोनादों ना खोनाबाय ना? ए बै अखा अखा फैनो नागिरदों नालाय बिनि थाखायनो नेटआबो थांलाय फैलाय जाबाय थादों जों रउनानो मोजां जायाखै
औ दे राय फिनदो नोंथाङा
हेल हा
औ
मोजां औ मोजां खोनायासै।
मारै?
बेबायदिब्ला आङो दायो नेटआ मोजां जाबाय बायोब्ला हरनोसै नेटआ नांथाबाय आंनिया। खोनादोंना? औ नेटआनो नांथाबाय होनदों आंनिया आं एसे नेट मोजां जाब्ला दा उनावसो हरनोसै।